हेलौ
औ खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों
औ अ अ
औ
अब्ला जोङो सावरायलायनोसै न जों सावरायलायनोसै होनबा
औ जागोन दे
उ जोङो लेखा फरायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन दे
औ ओरैनो जोङो लेखा फरायनाय होनोब्लाथ जोङो अ जोङो लेखा फरायोबथ जोङो बयबो गियानि जानो हायो नङा होमबा एसे गियानि जानो हायो लेखाखौ जोङो बबा बबेबा फरायो मिथिगोन ना
औ लेखाखौ जोङो उन्दै समावथ जोङो ननि जोङो ननिफ्रायनो फोरोंनो हायो उन्दैफोरखौ आरो स्कुलाव औ आरो उ जोङो गिबियाव जेनेबा स्कुलाव हाबजेननाय समाव ओरैनो सोरखारि स्कुलफोरावथ उन्दै उन्दैखौ अंगनबादियाव हरनाय जायो बैसो जाथयिफोरखौ आरो जेब्ला बैसो जायो अ अब्ला अ एल पि स्कुलाव हरो अंगनबादि बिनिफ्राय माने जोंनि गामि ओन बादिया सोलियो आरो टाउन स्कुलावथ गिदजि आरि थाबाय ओजों
उ
औ
बै अंगनबादिफोराव अंगनबादिफोराव उन्दै उन्दैखौ फोरोंनाय जायो आरो न
औ फोरोङो बेयाव माने बेयाव अ बे रायज्लायफुनो रोंथारि गथफोरखौ सोनाय जायो आरो बेयाव माने बे जे बे गेलेग्रा थायोना बे स्फिलिंफोरा जेनेबा बिसोरखौ मोनसे गेलेग्रा बायदि मा होनगोन बेखौ आगजु होननांगोन नामा बेफोरजों देखायनाय जायो आरो माबायदि बिसेस औ जेरैहाय ए आ माबायदि माबेखौ ए होनो बि होनो औ बेफोरखौ खौ मोनसे मोनसे माबा थायो आरो ओ मा होनगोन एखौ जिखुनुजाया बिदि थायो आरो अंगनबादियाव
उन्दै उन्दै खुदियाफोरा गेलेनायजोंनो सोलोंनो हायो
औ औ औ उन्दै समाव औ गेलेनायजों सो ओ सोलोंनो हायो औ
जोङो उन्दै उन्दैफोरा
औ माबा बुंदों खोनायासै आं
औ दे बुंलाय
अ माने अंगनबादिनि उनाव जों एल पि स्कुलाव हरो आं माने सर सरकारि स्कुलनि बागै बुंनोसै बे आरोना माने सरकानि स्कुल स्कुलाव जोंहा सोयोबा गोबां बेनिफिटस जायो आरो माने सरकारि स्कुलाव जोङो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो खौबो फ्रि मोननो हायो आरो जोङो सरकारि स्कुल
औ औ
सरकारियाव ओरैबायदि ओ जोंहा फोरोंगिरिफोराबो ट्रेनिं गोनां गोजा जा जायो
होम
आजिखालिथ जोङो सिगां समफोराव ओरैबायदिमोन जे
औ
खालि बिजाबाव नायनानैल' बिजाबजोंल' ओरै फोरोंलांबाय थायोमोन आरो नाथाय जोंनि गथ फोरा बिजाबाव बिजाबाव नायनानै बांसिनखौनो सोलोंनो हाया आरो जा माने जोङो खेला बायदि गेलेनाय बायदि फोरोंलाङोबा गथ'फोरखौ बांसिन गोसो बोहोनो हानाय जायो आरो बे बिथिंखौ नायनानै जोंहा दा सरकारा ओरैबायदि नेम खालामबाय दे ओ एल पि स्कुलनि गथ'फोरखौ जों गेलेनाय बिथिंजों फोरोंलांनाय एफोरबायदि नेम खालामबाय आरो जे ओ जेरैहाय मा होनगोन
अ माखासे जोङो गाननाय जोमनायखौबो होयो ड्रेसफोरखौबो आरो लोगोसे बेगफोरखौबो होनाय जायो
औ गासिखौबो जों सरखारनिफ्राय मोननो हायो
होना मा मिथिगौ नामा
बेफोरखौ होननो जा नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हाला फोरमायनो
औ बेफोरखौ होनाय जाहोना मानो होनब्ला जोङो गासैबो सु सुबुङानो बा गा गासैबो खुदियाफोरावनो जोङो सोलोंथाइ समान थारनांगो होननानै मोनसे आयेन बानायनाय जादोंमोन बो जोंनि भारत सरकारा दा बेखायनो जोंनियाव गोबां गैय ओ दुखिया बा गै जानो गैयै बिथांमोना फरायनो हाया नालाय फरायनो थाखाय माखासे खरसा बा रांनि गोनांथि जायो बेखायनो सरकारि फरायसालिफोराव बेफोरखौ फ्रि खालामना होनाय जादों दा बेनि थाखायनो ओ सासे गैथारि न'खरनि फरायसायाबो बेबायदि फरायनायाव ओ फरायसालियाव थांनानै फराय मोजां गियानखौ लानो हायो सोलोंथाइखौ लानो हायो बेनि थाखायनो बेबायदि खाबुखौ होनाय जादों बेखिनाखौ मिथिगौ आरो आङो
औ नोंगौ बिदिनो जानो हागौ औ
आरो जों फरायनायनानै मा मा जानो हायो देलाय बुंलाय
गोबां जानो हायो सि नोंथाङा दहायनो बुंखा बाय जों गियानि गियानि बांसि बांसिन जानो हायो जों फरायनायखौ साख्रि बाख्रिनि थाखायल' होननानै सानालासे माने गुबुना जोंखौ जिहेतु नारसिननो हाया थगायनो बोलो मोना बेफोरबायदिनि थाखाय जों गावखौ एसे गियान गोनां खालामनानै लानांगौ जायो आरो बेनिखायनो सोलों बिराद गोनांथार आरो जोंनि थाखाय औ गोबां मानसिफोरानो ओरैबायदि ओ बे नङा आरो जोङो जिहेतु दाबसे जायगायाव अबेबा गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोबा बेफोर जोङो ओ‌ मा होनो साइन बरर्डजों नायनानै थांनो गोनां जायोना बेफोर फोराव जोङो बेफोरखौ फरायनो हानाय गोहो जोंनाव थानो नांगोन आरो बेफोरबायदिनि थाखाय फरायनो गोनां जायो जोङो औ जों जुदि लेखा रोङालासिनो अबावबा थाङोबा सोरबा जुदि जोंखौ थगायनो नाजायोबा बा रांखान्थिनि बेलायावनो जाबाय बेफार फालांगिनि बेलायावनो जाया जुदि जोङो साननो रोङाब्ला जों माबोरै बे बेफार फालांगि बानायगोन बेफोरबायदिबो जायो आरो
औ ओ नोंथांनिफ्राय औ
औ जोङो फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जानानैबा जोङो सुबुंखौबो हेफाजाब होनाय नङाजों समाजखौै सासे डक्टर जानानै जों मासे बेसेन लायालासिबो बा फाहामथाय होनो हायो बेबायदिया सुबुं‌ समाजखौ माने सिबिनो हायो आरो जों सोलोंथाय लाया
आ बिदिनो थायोब्ला जोङो दा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला ओ जोङो गुगोल मेपनि जोहैबो जोङो गिदिंनो हायो गुबुन जायगा सिनायमोनिखौबो जोङो नायगिरो गुदि नाइथ नाथाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन बेनि सिगाङावनो बेफोरखौ मिथिनो थाखाय बेबायदि
ओ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै जितु ओ जोंनाथ' गोबां प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय नङा होमबा ओ दानि दिनावथ' गोबां प्राइभेटावसो सोसै सरकारि स्कुलखौ गारनानै बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बिबुंथि बुंनो हागोन नामा
औ जोंहा सोलोंथाइ होननायबा जोङो जेरावबो लानो हायो सरकारियानो जा बा प्राइभेटनो जा जेरावबो लानाय सोलोंथायखौ दा बिनि सायाव आङो जेबो बुहुदलिया होननानै सानबाय आरो गुबुन आयदाखौ सावरायजागोन नामा जोङो
हायो औ माने जोंना सब सोरकारि स्कुला गोमालांनो हमनो नागिरदों नालाय बेनि थाखायनो एसे सोंनाय जादोंमोन आरो हो हो
औ औ औ
औ माने जोंहा इयुनाव
औ
माने जोंहा जुदि सरकारि स्कुला औ माने जोंहा सरकारि स्कुला गोमालांबाय थायोब्ला जोंहा ओ इयुनाव साख्रि बाख्रिनि ए माबाया खम जाहैगोन नालाय साख्रि बाख्रि माने जोङो गोबाङानो सरकारि साख साख्रि नागिरो नालाय ओमफ्राय जोङा जुदि सरकारि स्कुलानो गोमालाङोब्ला जोङो सरकारि टिचार जानो थाखायथ जोंहा एसे साननो गोनां जायो नालाय
औ जोङो साख्रि मावनोबा जोङो जायगा मोननांगोन नङा होनोमबा दा बेनिखायनो फरायसालिफोरा थांना थायोब्लासो जोङो बेयाव खालि मासिफोरा ओंखारगोन अब्लासो जों साख्रिखौ मोननो हागोन बेबायदिब्लाथो
थायोब्ला जोंथ' साख्रि मोननायाव एसे गोब्राब जागोन ना
औ दा जोंनि समाज नि सुबुंफोरा बेखौ बुजि मोनासैगोन
औ औ
दा बिदिनो गोबां फरायसालिफोरा बायलांगासिनो दङ निउस दा बेफोर फरायसालि बायनायनि जाहोना मा नोंथाङा मिथिगौ
माने ओ-ओरैबायदि जादों मा होनो ओ मोन ओ सरकारि स्कुलाव जोंना टिचाराबो खम माने आरो टिसारा मानि थाखाय खम स्टुडेन्टआ खम स्टुदेन्ट माने ओरैबायदि स्टुडेटा थार्टिजेन थाबाय जे बेयाव सासे फोरोंगिरि हरखायो जाहैदों ओमफ्राय दा जोंनि सरकारि स्कुल फोराव बेटारटिजन स्टुडेन्टखौनो मोनबा मोनसे क्लासाव सासे बा सानै बेफोरबायाददिल' मोनो थ बेबायदियाव ओ सोरखारा मालाय बहाथो ओ टिचार होनो बेफोरबायदि जानानै दं आरो माने ओ जोंनि गामिनि बिमा बिफाफोराबो ओ स्कुलाव मास्टार गैयिनि थाखाय ओ बेयाव सरकारि स्कुलाव सेरला आरो ओ सरखारारनिफ्रायबो जोंनो स्टुदेन्ट गैयिनि थाखाय टिचार हरला बेफोरबायदि बिदि जानानै दं होननानै खोनानो मोन्दों आरो बेनि थाखायनो एसे सरकारि स्कुलाव बायलांनो हमबाय आरो माने टिचार गैया नालाय स्टुदेन्टआबो गैला स्टुदेन्ट गैयिनि थाखाय सरखाराबो आरो बे स्कुलखौ ओ थांनो फोथैबाय आरो माने दानबाय
दा दा फोरोंगिरि न आथिखालावनो जोंनि गारजेन बिथांमोना फरायसालियाव गथ'फोरखौ दैथायहरा बिदि एसे जानानै फैबाय आरो ना
औ औ बिदिब्ला नोंथां उनाव सम मोनबा मोजां रायलायनोसै ना?
औ औ जागोन दे दे दे जागोन दे।